अ हेलौ खलुम बाय नोंथां
अ नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ अ नोंथाङा मोजाङै दङना नोंथाङा मोजाङैनो दङ दा अ बिदिब्ला आं नों अ बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथाङा सम दङना?
औ दोन दे रायजागोन
अ दे बि-बिदिबा औ नोंथां बिदिब्ला जोङो ओ आयदाखौ बैसागो फोरबोखौनो लाबाय नोंथाङा खोनादों ना
औ जागोन दे
ओ दे बिदिब्ला आङो गिबियावहाय नोंनो ओ बे बैसागिनि फोरबोनि बागै एसे फोरमायथिना होग्रोनि नोंथाङा खोनासंलां दो बिदिबा। ओ बैसागु होनब्लाथाय जोंनि ओनसोलफोराव ओरैबायदि फालियो जे जोबोद गाजा गोमजायैनो फालियो बैसागुखौ जोंहा मोननै बाहागोआव राननाय जायो जेरैहाय जोङो मोसौ बैसागो मानसि बैसागो हयथ' नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ। थिग बेबायाददिनो जोङो मोसौ बैसागो होनोब्ला जों गिबियाव मोसौ बैसागोखौ फालिनाय जायो जेरैहाय जोङो मोसौ बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोबथि सानाव फालिनाय जायो आरो जोङो मोसौखौ बे मोसौ बैसागुआ जों मो। सुखौ थुखैनाय जायो। बेजों मोसौ थु सखैनायाव गोबां फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो। अ जेरैहाय ओम जेरैहाय बे फिथाइ सामथाइफोरा जाबाय लाव फान्थाव हालदै ओ थाराय दिग्लिलिथि बेबादि फिथाइ सामथाय खौ लानाय जायो आरो आरो जोङो बे फिथाइ सामथायाइखौ जेब्ला मोसौखौ थुखैगोन बे दिननि सानसे आगोलावहाय जोङो नागिरनाय जायो। हयथ' नोंथांमोननि ओनसोलाव बो बेबादिनो खालामखायो जानांगौ।
औ खालामो
औ नोंथां थिग बेबाद बिदिनो जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय थारैजों फोथाराव लांनाय जायो आरो फोथाराव जाम्फै बा फुख्रि हाखरफोराव जों थुखैहैनाय जायो मोसौखौ अ आरो खौ थुखैखांनानै दिग्लिलिथि बिलाइखौ बुनाय जायो ओम बेखौ मानो बुनाय जायो जायो होनब्लाथाय जोंहा बे ओ जों बुयोबा जेन मोसौफोरनाव बे बोसोराव बेमार आजारफोरा सोमजिया बेनि थाखाय ओ जेनेबा बेखौ बुनाय जाया। नोंथाङा बेखौ मिथि खायो जानांगौ।
औ
थिग बेबायदिनो जों आरोबाव मोसौखौ जोङो थुखैनाय समाव मोनसे खुगा मेथाइ दङ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जेरैहाय जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेबायदि मेथाइआ जोंहा गोदोनिफ्रायनो मोसौ थुखैनायाव ओ सोलि नङा होमबा ओ आरो आरोहाय जोंहा मोसौखौ फोथाबो फुननाय जायो बे मोसौ थुखैनाय दिनखालि जोंहा मोसौखौ जोबोद उदाङैनो हगारस्रानानै होनाय जायो। आरो जोंनि ओनसोलफोराव जोङो बुंनो थाङोब्ला बै बैसागोनि सेथि खालाराव जोंहा गामिनि रायजो राजा गासैखौबो जोङो माने ओ खुलुमनाय जायो। गेदेरखौ आरो उन्दैखौ जों अननाय होनाय जायो। आरो जोङो बे बैसागो सानाव जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखै मेगं मैगं थाइगं बिदि जानायखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ। जेरै हाय खुंखा जि मिथिंगानिफ्राय मोनो फस्ला दिंखिया गासैखौबो जानाय जायो जों बेखौ मानो जायो होनबाथाय जोंहा जेन बोसोराव बेमार आजारफोरा सोमजिया साफादेरा बेनि थाखाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादिनो जाखायोना?
औ जाखायो।
हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
हेलौ
अ हेलौ
खोनादों
औ
ओ जोंनि ओनसोलफोरावबो बेबादिनो फालिनाय जायो नों आरोहाय जोंहा बैसागुखौ जोङो सान स्नि ओ मोसानाय जायो थिग बेबादिनो जोंहा मोसानायाव गोबां नेमफोर दङ जेरैहाय जोंहा मोसौ ओ मोसौ थुखैखांनाय बेनि उनाव जोङो द उन्दैनिफ्राय गिदिरसिमहालागै मोसानाय जायो हयथ' बेखौ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ नोंथाङा खोनादोंना उम ओ
ओ थिग बादि थिग बेबादिनो जोङो मोसानो जोंहा ओ दख'ना हिन्जावसाफोरा दख'ना गोमो फास्रा गोजा बेबायदिनो गानग्रा गोजा गाननानै जों फोथा देलाय मालाय जों बैसागुखौ माने मोसानो थांनाय जायो ओमफाय जों मोसानायाव गोबां दामजु जु देग्राफोर लानाय जायो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा हयथ' नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादिनो फालियो नामा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
हेलौ नोंथां
खावना उम उम फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिरनाय थाबाय। हेनो हेलौ खोनादों ना नोंथां हेलौ
अ नोंथां खोनादों?
औ दासान्दि नोंथाङा माबोरै दङ
औ मोजाङैनो नो नोंथां
दासान्दि नोंथाङा माबोरै दङ
नोंथाङा ओ आयदानि सायाव एसे फोरमायना होदों आं नोंथांखौ बैसागु आयदानि सायाव सोंदोंमोन नोंसोरनि ओनसोलफोरथिंहाय माबायि फालियो बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन जोंनि ओनसोलावबो औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां जेरैहाय बुंलांबाय बिदिनो फालियो थिग बेबादि बिदिनो जोङो दमासिखालि फार्स्टावहाय मोखौनि बैसागु होननाय बुंनाय जायो मोसौखौ जों थुखिनाय जायो बेखालि
औ नोंथां थारै बेनो
मोसौनोबो जेरैहाय जोङो मानसि बैसागुखालि जेरैहाय गोदान जि जोम लायो बिदिनो मोसौनोबो जोङो गोदान ओम आधा होन गान मोसौखौबो थुखिनाय जायो आरो
नंगौ
मोसौखौ बेबायदिनो थुखिनाय जाबा माबा मोनसे मैगं थाइगंनिबो नांगौ जायो औ जेरै हाय पानिलाव फान्थाव बेफोरखौ मालाबो ख गोनहोनाय नुनो मोनो जोङो बेनि उन एक तारिखनिफ्रायहाय मानसि जनाय
नांगौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना
औ नोंथां
बुं जायो बेबो जो औ फुङावनो ओ दुगैस्रां लोबस्रां गसाइखौ खुलुमहरनाय जायो फार्स्टावनो उनाव दोर लायो बेनिफ्राय उन खौ अननाय होनो होयो आरो ओमफाय बेखालि खालिबो जोङो मानसिफोरा गोदान दखना औ गाननाय जायो जों बेनि उनाव जों बैसागु एक टारिकनिफ्राय मोसानाय नुनो मोनो आरो खाददिनसिम हेलौ खोनादों ना नोंथां औ